औे खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
जों जों दा आबादनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां सावरायजागोन
हेलौ
हेलौ बिथाङा बिदिबा आंनो आबादनि बागै एसे फोरमायना होलांदो
औ हागोन नोंथां आबाद बुङोब्लाथ' जोङो ओम गिबियावनो जोंनि गोदो आबै आबौमोना रायजो जाबोनाय बेखौ जोङो गोसो खांनो गोनां जायो माने जा दिन बे समनिफ्रायनो जोङो रायजो जाबोदोंमोन बा गावनि नां गौखौ मिथि रोंदोंमोन बै समनिफ्रायनो आबै आबौमोना माने आबाद मावनानैनो रायजो जाबोनायखो जों नुनो मोनदों नङा होनोमबा नोंथां जेरैहाय जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै माइनि आबादखौ खौनो गोसोखांग्रोनांगोन जेरै बेहाय जोंना माइ आबाद होनना बुङोब्ला जोंना माइसालि नङा होमबा?
औ औ
माइब्रा जोसा ओमफ्राय जेरै बायसमुथि थेंफाख्रि बेफोरखौ जोङो आबै आबौमोनखौ गोदोनिफ्रायनो मावबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। ना जेरैहाय जोङो आबाद बुङोब्ला गिबियावनो माइ आबाद बै माइ आबादनि बागै बेनो थाङा माबायदि जोंनिया आबै आबौमोना ना माइ आबादखौ मावबोदोंमोन बेनि बागै नोंथाङा एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा? जे जोङो दा माबायदि मावो बा गोदो जोंनि आबै आबौमोना माबायदि मावोमोन? बेखौ इसे फोरमायनो हागोन। गोन नामा
औ नोंथां हागोन माने गोदो जोंनि आबै आबौमोन हाया मोसौजोंनो हालेवनानै नै जेनेबा मो जों हालेवनानै गायोमोन आरो माइफोरखौ बेयावनो जोबोर मोजां जायोमोन दा नाथाय दानि जुगाव जोङो बांसिनानो मोसौजों हालिएवनाय खौ एबा ओम मानसिया मावनायखौ नुनो मोना बांसिन नानो जों दानि जुगाव मा बाहायो टेक्टरजों हालेव एवनानै एबा गोबां मिसिं माबा माबि आगजुजों हालेवनानैसो जोङो आबाद मावनायखौ खौ नुनो मोन आरो नोङाबा गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समाव जोङो मोसौजोंनो हालेवनानै मानसियानो आलिफोरखौ इदि होनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओमफाय दानि दा जों बांसिनानो बेफोरखौ नुनो मोनला दा ओमफाय आरो गोबां आबाद मावनो जों दा गोरो आबै आबौमोना जेबो गेरा नारि हासार माबा माबि बाहायामोन नाथाय दानि जुगाव दानि मानसिफोरा गोबां हासार माबा माबि एर होनानैसो आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आरो ना। ओमफ्राय आरो गोदो सम हिसाबै गायोमोन दानिया दानि मानसिफोरा मा समनि सिगाङो सब खामानिखौनो माने बोथोरनि सिगाङै मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो दा माइ आबादानो जा जिआ खुनु आ बादानो जा बेफोरखौनो जोङो मा समनि सिगां एसे बोथोरनि सिगां एसे मावनायखौ ए बा गायनायखौ बेफोरबायखौ नुनो मोनो आरो ना? आरो बेफोरनि अनगायै से माइबा आबादनि सोमोन्दै एसे मिथियोबा आंनो एसे फोरमायना हो जागौमोन नामा
औ हागोन नोंथां जेरै जोंना आबाद होन्नाय लोगो लोगो जोङो माइनि सोमोन्दैस सावरायदों नङा होमबा नों थां जेरै जोंना माइखौ नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारानो जेरै जोङो गोदो आ बै आबौमोना जोंना ओ मोसौ जों ना नांगोलजों हालेवोमोन बै हालेवनाय स समाव जोंना जोंनि आबाद मावनाय फोथारा जेबो माने खहा जायैखौ जों नुहुरोमोन आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंना नांगोलजों हालेवनाय लोगो लोगोनो मोसौजों हालेवनाय लोग गो लोगो जोंना मा जाहैयो होनोब्ला जोंना उम जेरै खानस्रिफोरा ना खानस्रिफोरा गोथाङैनो थायो बा बिसोरनिफ्राय जोङो हा गुरै जानाय ओ जेरै खानस्रिया खुरना होनाय लोगो लोगोनो जोंनि आबाद फोथाराव जोङो आबाद फोथारा गुरै जानायखौ जोङो मोनोमोन ना आरो बेनि अनखा खानस्रिनि खिजों जोङो मोनसे मोजां हासार मोननो हायोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दानि जुगाव जोंना मा जाबाय ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों हालेवनाय लोगो लोगो जोंना गोबां एम्फौ एनलाफोरा थैलांनो हमबाय बा गोमालांनो हमबाय ना ओम थाखायनो जोंना मा जाहैबाय जे हायाव जायखिाया जोंनो ओ हासार नांगौबा जोंनो खानस्रि हासारनि मददखौ जों मोना जालांनो हमबाय ना बेनिफ्राय आरो जोंना बिथिं नाहरोब्ला बे खम समनि गेजेरावनो जोङो बुरजा फसल मोननायनि थाखाय जोङो अ मानसि फोरा उम हासार जिहेथु रासायनारि हासार बेखौ जोङो बाहायनो हमबाय नाथाय बैफोरबायदि हासारखौ बाहायनानै जों मा खालामखो होनोब्ला जों गाव गावनि मावनाय आबाद फोथार खौनो जोङो गाज्रि खालामनासो लानाय जायो जादों नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंना उम आबाद फोथाराव हासार सारनानै जोङो गोबां फसल दिहुननो हादोंब्लाबो नाथाय जोंना जोंनि जाखिना मावनो गोनां आबाद थिलिया हा ना बेफोरखौ जोङो गाज्रि खालामनानै लालांगासिनो दङ जिहेथु जोंना खायसेया जि दा फोथाराव मोननो थांला जेरै एम्फौ एनला एनलाया जोंखौ हा गुरै खालामनानै बा रोदा फोराव फुनानै जोंना गुरै खालामनानै जोंखौ मा आबादनि जाखिना बारायनांगौ ना गसा बैफोरखौ बाराय होयोमोन नाथाय बेफोरखौबो जों जोङो दानिया मोननो थांला जेरैहाय जोङो बेफोरबायदिनो मा होनो? खम समनि जेराव बुरजा फसलखौ जोङो दिहुनना लादोंब्लाबो जों मा खालामना लादों? जोङो सानफा एफा जों जोंनि मावनाय हा खौ जोङो गाज्रि खालामनानै लानाय खौ नुनो मोनो दों नङा होमबा जेरैहाय जोङो दा आबाद होनोब्ला नोंथाङा बुंदोंमोन मा माइसालि ना माइसालि जोसा माइब्रा बा बायसुथि बायदि आबादफोरखौ जों जोङो मावनानै जाबोगासि नों दंना बेफोरनि सोलायबो जोंङो माव खालामगासिनो दङ दाना जोंना गोदान गोदान फसल ना गोदान गोदान फस फोर दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय जोंना ओ जेरै रन्जित ना मथिलाल बायदिफोरासो जों जोंना बेवाय दानिया जाबोबाय आरो ना गोदोनि बायसमुथि बा माइब्रा जोसा बे आरो जोंना गायनायखौ खम नु सै नङा होमबा नों थां जेरैहाय उ दानि जुगाव जोंना मा होनदों फसलफोरा गोबां खम जालांबाय जे जोङो मा सै बारायनाय लोगो लोगोनो जोंना मा जालांबाय जोंनि हाया खमायलांबाय मावनानै जानो गोनां जोंनि आबाद फोथाराव खमायलांबायना बेनि थाखायनो जोंनिया आबादारिफोराबो गोबां रासायनारि हासार बा बायदिसिना मुलै होनानै एमफु एनालाफोर थैनानै फसलफोरखौ दिहुननाय खौ जोङो दानिया नुनो मोनसै बे नङा होमबा नोंथां नों थाङा आरो आबादनि बागै एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा जेरै जोङो माइब्रा ना माइब्रा जोसाब फोरखौ मा बायदि बोथोराव गायनानै माबायदि फसल दिहुनो बेनि बागैनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन जेरै जों जोसा होनब्ला जोङो जोसा माइखौ जोंनिया मा होनो जेरै बे बाइस बे रनजित माइफोरखौ गायखांनायनि उनावसो गायो आरोना माने मोनसे बोथोर सावन मास भाद्र भादोर मासफोरावसो जोङो मा जोसा माइखौ गायनायखौ नुनो नुनो मोनो जेरै बोथोर बोथोरजों लोगोसे लाबासो मा होनो जायो इदि होननानै जोङो सावन मास भादोर मासफोरावो बेयावसो बांसिनैनो आङो ओम जोसा माइफोर खौ गायनायखौ नुयो ओमफाय ओरैजा जोङो मा बायसमुथिफोरखौ जोङो सिगां गायनाय जायो जेरै आसार मास सावन मासफोर इफोर-इफोरदियाव गायनाय जायो रनजित बेथ' आरो जोंनिया रनजित बायसमथिफोरखौ गायलानो जोंनिया बेलग गोदान गोदान ओंखारनाय माइ फोरखौसो गायो बेनिखायनो ओमफाय माइब्रा जेरै माइखौबो जोंनिया मा जोसा माइ गायनायजोंनो गायफायो आरो जोसाफोरखौ थ बुहुदानो माइब्राफोरखौ बहुत खम गायनाय नुयो मानसि फोरखौ ओरैनो जेरै जानो आनथा दा एसे एनैखौल' गायनाय बायदि नुयो आरोना ओमफाय बांसिनानो जोसा माइब्राफोरखौ सावन मास भादोर मासाव मावनाय खौ आङो नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां जेरैहाय जोङो नंगौ माइब्रा जेरै माइब्रा जोसाफोरखौ जोङो बांसिनानो मा खालामोमोन जोसाया जोंना ओरैबायदि मोनसे बिलौहाब मोनसे ओंखाम महरै जों बेखौ जानाय जायो नङा होमबा जेराव जोंनो जोसा होनोब्लाथाय जोङो मो मोदोमनायखौ बेरहा नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंना माइब्रा बुङोब्ला जोङो बांसिनानो बर'फोरा माइब्राखौ जोङो मा खालामो फिथा जानाय सौराय जानायाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंना माइब्रा बुङोब्ला बेबो गोबां रोखोमनि दं जेरै गुफुर माइब्रा ना गोसोम माइब्रा बा फुदला माइब्राना बैफोरबायदि माइब्रा खौ जों मा खालामो ओंखाम जानायाव निस्राय बां जोङो फिथ था सौराय जानायाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां जेरैहाय जोंना फिथा होनोब्ला ओ आबाद माव थांनायावनो जोङो ओ साजों लोगोसे जानायाव जों
औ
औ औ नोंथां खोनादोंना जैरै जेरैहाय जोङो फिथाखौ जोङो बां बांसिनानो जेनेबा जों ओ आलासि सोंनायाव ना जेरै साहाजों जानायाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो अब्ला समाबो जाबोबाय नालाय नों थां बिदिब्ला जोङो दोनथ'नोसै नामा नोंस्रांखौ नों नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय उननि समाव जेन नोंखौ लोगो लोगो मोनफिनगोन बेखौ मिजिंथिहरबाय गोजोन्थों ना
उम दे अब्ला नोंथां औ साबायखर नोंथांनिसिम औ दे
दानना हो दानना हो
हि ल'